हेल नोंथां
औ नोंथां
खोना खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां खोनादों
आदसा मा खालामदों नोंथां?
जिरायनानै दं नोंथां नै।
आदसा बोथोरफोरालाय बोरै
बोथोरा बिदिनो अखा दोमैलुलु जागासिनो नोंथां अखा हाथवाखै।
आदसा ओमफाय गायनाय फुनायफोरा जाजोबबाय?
औ गायनाय फुनायाथ नोंथां बिदिनो जोबफ्रामबायानो ओ। थेवब्लाबो खोथिया थिलि दंबावो एसे एसेनि जांख्रा जाथवाखै।
आदसा ओमफ्राय ओंखामाथ' जाखांबाय जानो हागौ नोंथां
औ जाखांबाय नोंथां जाखांबाय
आदसा ओमफ्राय मा ओंखिरि जाखो
अ ओंख्रियाथ जोंना सबायजों ननि लकेल दाउसोमोन नोंथां।
आदसा।
औ ओमफ्राय आलु भाजि। ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो जाखांबायमोन नामा? नोंथांमोनालाय माथोमोन ओंख्रिया?
जोंना जोंना ओंख्रिया ओ सबायजों जोंनाबो दाउआनो होनजायो नोंथां।
औ औ
ओ ओमफ्राय नोंथाङा दायो फ्रिदा नोंथां?
औ फ्रि नोथां फ्रि।
फ्रिबा नोंथांनिसम मोनसे टपिकसो लाना फैदोंमोन आरो ना नोंथां सावरायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन।
ओ जोङो औवाफोरजों जोङो मा मा आगजुफोरखौ दानि जुगाव नुनो मोननाय जायोबा? औवाफोरनि हेफाजाबजों जोङो आथिखालनि जुगाव माबायदि खौ जोङो मोजांखौ लानानै फैदों जे औवा बुस्थुफोरा बेफोर सायाव नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां।
हागोन दे
औ
औ जोंहा औवा होननाय लोगो लोगोनो मा होनो मिथिंगानि मोननाय मोनसे मुवा सम्फद।
औ औ औ औ औ
दा जोंहा बुंनो हागोन जे ओ मा होनो गोदोनिफ्रायनो जेनबा मिथि थिंगानि माखासे मुवा बेसाद सम्फदफोरा माने जोंखौ सहाय होबोनायखौथ जों नुगासिनो दंखायो।
औ औ
दा बेबायदिनो जोंहा बे औवायाबो जाहैबाय मिथिंगानि निनो मोनसे सम्पद जाय सम्पदा जों खौ माने गोदोनिफ्राय दिनैसिम मदद होबोनायखौ जों नुनो मोनदों। नोंथां सोंनाय बायदि जोंहा औवा बे औवाया जाहैबाय जोंखौ माने मोनसेल बिथिङाव जोंखौ मदद होआखै। बे औवाया जोंखौ माने गोबां बिथिङाव मदद होनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां। जोङो जोंनि जि सं दानि नखर दानाय बा संसार जानायाव जोंनो फिसा फिसा मुवानिफ्राय लानानै बिसिबां माने फिसा फिसा मुवानिफ्राय लानानै जेनबा जोंनि गोनांथि जानाय माने बांसिन मुवा जोंनि समाजाव सोलिफ्लेबाय थानाय मुवा दा बै मुवा फोरा माने बांसिनानो जोंहा औवा निफ्राय बानाय जानाय होननानै जों बुंनो हागोन आरो ना नोंथां।
औ औ नोंथां औ
औ जोंनि बे माखासे जेनबा गोनांथि सुफुंनाय गोनांथि बा माखासे मुवाल' जाया बियो जोंहा जोंनि फालांगिनि बिथिंयावबो गोबां मदद होनायखौ जों नुनो मोनो। दा जों माखासे जोंनि सोलिफुबाय थानाय समाजाव गोनांथि जानाय माखासे आइजें आइला बानायनायनि बागै जों बुंनो थाङोब्ला जों बुंनांगोनदि औवानिफ्राय जोङो गोबां मुवा बेसाद बानायनो हायो। जेराव नोंनो मा नांगौ बा नोंनो मा गोनांथि जायो बे बैनि महर होनो हायो औवाया।
औ औ
जोंहा जोंनि समाजावनो नुफ्लेबाय थाखानाय औवानिफ्रायनो बानायनाय गोब गोबां दङ जेखौ जों बुंनो हागोन मुं मख'नानै ओ जोंहा दङ सानद्रि दङ संग्राय दङ। सानदांगा दङ।
औ।
जेखाइ दङ खबाइ
औ औ।
ओमफ्राय सेन दङ।
औ।
ओमफ्राय माने ओरैबायदि जों बानायनो हायो औवाजों गोबां मुवा बेसाद बानायनो हायो आरो। बेजों लोगोसे जोंहा आबादथिलियाव बोरमा मोसौजों रैखा मोननो थाखाय जों जेवरा होनाय जायो। बेजों लोगोसे ओ मा होनो जोंहा न' लुनो थाखाय औवानि खामि जिरनानै न' जेंलाब बानायनाय जायो। जाय जेराव सारा बेरा लुनाय जायो जिंलाब बानायनाय जायो। माने गोबां जोङो मोननो हायो। ओमफ्राय जोंहा बेनि अनगायैबो फालांगिनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा मा बुंनो हागोन जे मा होनो औवानि फालांगि खालामनोब्ला जोंहा बेवहाय माने। एथ'ग्राब माने बेलेग आबाद बायदि खस्थ' बा ओ फैसा इनभेस्ट बा खरसा खालामनांगौनि गोनांथि जाया नोंथां। जोंहा औवाखौ मोनसे जायगायाव मोजां जायगाखौ नायनानै। बेयाव माने औवाखौ गायना दोनदो। गायना दोनखांनायनि उनाव बेवहाय जोंहा जेबो रासायनारिक मुवा मेडिसिन हासार बायदिखौ माने जों बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना।
औ औ
औ बेवहाय ओ माने मा होनो
जेरै गायना दोनबाय गायना दोननाय लोगो लोगो बेवहाय माने एसे एनै दैखौ जगायनांगौ आरो ना नोंथां। दै नांगौ खिनि साननैसो जेब्लासिम औवाया देरहा अब्लासिम माने एसे दै जगायना होदो जाहाथे औवाया थाजिम थायो साननैसो सम बा गाव जेब्लासो गाव गावनि माने आथिङाव गसंथारनो हानाय बायदि जायो औवाया बेसेबांसिम नोङो एसे थाल लादो। बेनि उनावहाय बेखौ मा खाथि खालायाव थानाय माखासे हाग्रा बंग्राफोरखौ नोङो एवस्रांना हो जेब्ला औवाया गावनो सुबा लागोन जेब्ला सुया लागोन अब्ला नोंथाङा बेगयाव नोंथाङा माने एथ'बां माने सम खाथायनांला बा सम होनांला आरो बे गावनो गाव माने जौगासिगोन गोबां औवा जोलैसिगोन माने बेनो। बारायसिगोन माने दा माने बेफोरो खनसेयावनो जों गोबां मुलाम्फा मोनोनहायो आबादारिफोरा। दा बैफोरखौ जोङो मोननो हायो औवानिफ्राय दा नोंथाङा बे औवानि बागै माबाफोर बा नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि बाहायो आरो माबायदि मुलाम्फा माबायदि सहाय मोनदों बेखौ नोंथाङासो फोरमायना होदो।
औ औ जोङो बिदिनो गामि एरियाायाव बिदिनो गोबां औवाफोर आगजुफोरखौ जोङो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो। नंगौ ना नङा नोंथां?
औ औ औ नंगौ।
औ औ जोङो जेरै न'फोरखौनो जोङो औवानिनो नुनो मोननाय जायो। हौवाफोरनि हेफाजाबजोंनो जोङो न'फोरखौबो लुनाय जायो। आरो मा होनबाव जोंहा बिदिनो गोबां बिबाङाव औवाखौ बायनाय जायो। जोंहा बिदिनो हौवाफोरनि आइजें आयला होननो थाङोब्ला बिदिनो नोंथाङा दहाय फ्राय खोथाफोरखौनो बुंलांजोबखा नांगौ। ओं फंनैसो खिन्थाबावनि नोंथांनो। औवानि आइजेंफोरखौ जोंङो औ औवानि आइजेंफोरखौ जोङो दहाय नोंथांखौ बुंलांनाय जेखाइ खबाइ सानद्रि संग्राइ बा बिदिनो सेनफोर बेफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो जोङो बिदिनो आलनाफोर जे जोङो बिदिनो नुनो मोनबावोमोन गामि एरियानि सुबुंफोरखौहायो औवाफोरनि आलनाफोर बा जे बेरेंसिफोर जिरायनाय जे मुवाफोर बैफोरखौ जोङो औवाजोंनो जोङो नुनो मोननाय जायो नंगौना नङा नोंथां?
उम नंगौ नोंथां।
औ जा बिदिनो गोबां बिबाङावहाय औवाफोरखौनो बाहायनाय जायो। जे जोंहा बिदिनो आबाद फसलफोरा दहाय नोंथां बुंलांनाय बायदिनो। आबाद फसलफोरावबो जोंहा मा होनदों बैफोरबायदि मा होनदों? आबाद फसलफोर गायखांनायनि उनाव जोंहा मा होनदों बैफोराव जे जुनारफोर बा बिदिनो मोसौ बोरमाफोर बिदिनो हाबैनि थाखाय जोंहााबैफ्राव मा होनदों औवाफोरखौ दोनानै बेराम महरै बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ना नोंथां। दानिया गामि एरियानि सुबुंफोरखौ।
नोंगौ
औ जोंहा इदिनो मा होनबावदों? औवाफोरनि गेजेरजोंनो जोंहा इदिनो गोबां आ मा होनदों सहायखौ मोननो थांदों मानोना जोंहा बिदिनो औवाफोर गैयामोनब्ला जोंहा बिदिनो गोबां रां रुफाफोरा जोबलांनोबो हमगौमोन जेरैनो होननो थाङोब्ला आथिखालनि जुगाव जोंहा बिदिनो न'फोर लुनोब्ला जे फाखाफोर न'फोर लुनोब्ला जोङो बिदिनो गोबां फिफाङाव मा होनदों ओ रडफोरनि गोनां जागौमोन। बा जोंहा बिदिनो गोबां स्पिडफोरनि गोनां जागौमोन नंगौ ना नङा नोंथां?
औ नाथाय जोंहा मा होनदों आथिखालनि जुगावहाय जोङो गामिया एरियानि सुबुंफोरखौ जोङो नुनो मोनबावो जे मा होनदों न'फोरखौहाय मा होनदों औवानि नुनाय मोननाय जे बैफोरहाय मा होनदों गोबां बिदिनो सहाय होनायखौ जोङो नुनो मोन्दों गामि एरिया आव। खानादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां
औ जोंहा बिदिनो गोबां खम बिबाङावहायो रांफोर खरसा जानायखौ जोङो नुनो मोनदों।
औ
औ ओमफाय जोंहा बिदिनो गोबां बिबङाव रां फोर खहा ओ खहा जायासै बेफोरनि जाहोनावबो जोंहा बिदिनो गोबां बे फोरनि गेजेरजों सहाय मोनदों बा जोंहा बिदिनो गोबां औवाफोरनि आइजें आयलाफोर जोङो नुनो मोनदों बा जोङो बेफोरबायदि मिथिंगानिफ्राय मोननाय मोनसे मुवाखौ जोङो दैलबाद होनांगौ आरो ना नोंथां। औ आरो मा होनबावदों जोंहा? औवाफोरखौनो जोङो मा होनदों दालांफोर बा गामि एरियाफोराव बिदिनो अबेबाफोराव लामा ए दालां मा होनदों फिसा दैमाफोर बैफोरखौ जोङो मा होनदों बारनो थाखाय जोङो बैफोर औवाफोरनि हेफाजाब लानायखौ जोङो नुनो मोनो जेरै बेैफोर ओ औवाफोरनि गेजेरजों बैफोरावहाय मा होनदों दालां बानायनायफोरखौबो जोङो नुनो मोन्दों नंगौ ना नङा नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ बेफोरबायदि औवानि हेफाजाबजों जों आइजें आइला जोंहा बिदिनो मा होनदों माथावरिफोर गायब्लाबो बै बेफोराव मा होनदों दैफोरा बैफोराव थाबनो नांहैनि थाखाय जोङो बैफोरनि सेर सेरफोराव मा होनदों औवाफोर गायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों बा खुन्थियाफोर गायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। नंगौना नङा नोंथां
नंगौ नंगौ।
औ जोंहा बिदिनो गोबां आइजें आयलाफोरखौ औवानि गेजेरजों नुनो मोनदों जों मा होनबावदों औवानि औवाखौ जोङो बिदिनो गोबां आबादफोरावबो बाहायनाय जायो जेरै होननो थाङोब्ला सबाय बिमाफोरखौ जोङो बिदिनो मानला होनो थाखाय जोङो औवाफोरनिनो हेफाजाब लानांगौ जायो। बा बिदिनो गो बां मानलाग्रा जेरै ओ मा होनो खुमब्रा लाव बेफोरबायदिखौ जोङो गोजौआव गोजौआव थानायनि थाखाय जोङो जेहाफोराव नाङैनि थाखाय जोंनि फिथाइफोरा बेफोर खौबो जों मा होनदों सांनि बानायनाय जायो औवानि गेजेरजोंनो नोंगौ ना नोंथां?
नंगौ नोंथां नोंगौ।
औ दा नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय नोंथां आं दसे सम रायलाय लायनानै बा सावरायलायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां आंबो नोंथांनिसिम माने जोबोद गोजोननाय मोनदों।
औ औ दे बिदिब्ला नोंथां।
औ जागोन दे।
औ दे दे दे।